थां
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
अ नोंथां आ दा आं दा ओरैनो दङ।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आंनो आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आ आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला बे आबादा जोंनि थाखायथ' जोबोर गोनांथार। जेरैहाय ओ जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो। आरो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा बेसर सिबिं फाथो बायदिसिना आबाद मावो आरो। मेसें बोथोराव नाथाय दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों जों बुंजायो माइ आबादानो जोंनि गोनांथार माइ आबादजों जों अराय समबो बा अराय जिउ खुंलांनो हायो जेराव जों बे माइ आबाद खौनो मावनानै माइरं बानायनानै बा ओंखाम संनानै जागासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मुगायाव जोंहा माइ आबाद बादखौ जोबोर गोरलैयैनो मावनो हायो आरो नाथाय गोदोनि दिनाव माइ आबाद मावनाया एसे गोब्राबबो बुंजायो जेरैहाय जोंहा मोसौजोंसो एवनानै बा मोसौजों हालेवनानै सो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनदोंमोन बिदिनो जोंहा आथिखालनि मुगायाव ओ आबाद मावनाया गोरलै होनना बुङोब्ला जों बुंजायो जेरै हाल एवनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टरनिनो आंखाल गैया जेरै दा जे आथि खालनि मुगायाव जेरै जौगादों बिदिनो हालेवनो थाखायबो जोंहा ट्रेक्टर बाहायदों। आरो आलि दाननायाव बो जोङो टेक्टर बाहायनायखौनो नुनो मोन्दों आरोबाव नुनो मोनदों जे माइ गायनायखौबो बेबायदिनो मेचिनजों गायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो जोंहा आबाद मावनो थाखाय औ गिबियावनो जों ओ फोथारफोरखौ मोजाङै ओ हाब्रु खालामना लानांगोन बा आलि दाननानै लानांगोन। ओ बिदिनो ओ आलि दाननानै बा फोथाराव दैफोरखौ मोजाङै सोनानै हाल एवनानै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जों गिबियावनो माइज्लि नांगोन बे माइज्लिखौ जों ओ दैयाव बा फुख्रियाव थामसो सोमनानै दोननांगौ आरो बेखौ सोमनायनि उनाव बोखांनानै जों बोरियाव ओ साननै ओ लाइ बिलाइफोरजों खोबनानै दोननांगौ जाहाथे बियो गुदुं जानानै बेयाव गाजा अरो आरो। ओ गाजा हरनायनि उनाव साननै दोननायनि उनाव बेखौ जों ओ बेखौ जोङो दुब्लियाव हालेवनानै खोथिया फोनो थाखाय जोंहा लांनाय जायो आरो। लांनायनि उनाव जों बेखौ ओ दुब्लिखौ एवनानै मोजां हाब्रु खालामनानै बेयाव बे खोथिया गाजा अरनाय माइखौ फोनांगौ आरो। होनायनि उनाव बेयो जोंहा मास मोनसेसो जानायनि उनाव बेखौ फुनाय जायो। फुनानै जोंहा माइ गाय गायनाय जायो बेयाव ओ हाल एवनानै आलि दाननानै आलि फोनानै ओ दै सोनानै जेरै हाखौ गोमोन लोफो लोफो बा गुरै गुरै खालामजोबनानै बे खोथिया फुनायखौ बेयाव माइ गायनाय जायो आरो खोथिया फुनायनि रोखोमफोरा जेरै जोंहा खोथिया फुंनो थाखाय गोबां हाजिरा लायो आरो ओ गुबुन जेनेबा खोथियाखौ आखा सिस्टेमैबो फुनाय जायो मोनसे आखायाव जि राङैबो लानाय जायो बिदिनो खोथियाखौ आखा आखा फुननानै जों फोथारफोराव रानना होनाय जायो आरो ओ दुब्लियाव माइ गायनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंहा माइखौ गायो आरो गायनो थाखाय जोङो ओ गोबां आइजोनि गोनांथि जायो जेराव माइ गायग्राफोरा खालि आयजोल'। जायो होननानै जों मिथिगौ आरो आरो बिदिनो जोंहा न'खराव एसे रां रांनि आंखाल गैयाब्ला गोबां माइ गायग्रा रुवानि लानानै माइखौ गायो आरो बिदिनो जोबथारनायाव माइ गायखांनानै जोंहा हाल जांफ्रा जायो आरो। हाल जांख्रा जानायाव जोंहा बै सानखालि गासैबो बे सावरि जानायखौ नुनो मोनो हाजिरा नङा बे हाल जांफ्रा खालि। खालि सावरि जानायखौल' जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
ओ बिदिनो जोंहा ओ माइ आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो आरो बिदिनो माय आबादा लासै लास जासै ओ मास मोननै मोनथामनि उनाव बिबार बारो आरो बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायो बिदिनो फिथाइ थायनायनि उनावबो, से माससो लानानै जोंहा बे ओ माइखौ मोनोब्लाथाय, जोंहा बे माइ मोननायखौ गोमो सनालि गाब नुनाय जायो। बेखौ माय मोननाय समाव नायनो थाखाय। जोबोर समायना गाबजों फोथारखौ बुंफबनाय नुयो आरो बिदिनो जोंहा माइ माइखौ ओ हायो हानाय समावबो जोंहा बिगोमाफोरा, गोबां हाजिरा लायो। बिदिनो हाजिरा लानानै ओ माइ आबादखौ। ओ हानानै लाबोयो न'सिम लाबोयो आरो बाननानै आरो आथि आथिखालनि मुगाया जौगानायजों लोगोसे जोंहा माइ हानायफोरखौबो। ट्रेक्टर जोंनो न'सिम लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो सोरहाबा थेलाजों रोगानाय खौ नुनो मोनो नाथाय गोदो बेबादि नङामोन गोदोथ' जोंहा माइ आबाद मावो अब्लाबो सावरि बादारि, जानानै मदद होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ गुबुन न'खरसेनाव माइ गायना होयोब्ला। ओ अखानायै बे न'खरसेयाव माइ गाय गायनाय बा मदद। होलायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो गोदोथ' रांखावरिनि आं आंखालमोन नाथाय आथिखालनि मुगाया जौगानायजों जोबोर ओ सुबुंफोरा समजों खारफानो गोनां जायो। नोथायजो जोंहा ओ सुबुंफोरा मदद होलायोमोन। मा हेफाजाब होनला होलायोमोन। गावजों गाव अनज्लायोमोन गावजों गाव मदद होज्लायोमोन। बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमै। गोदोनि ओ थासारिफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय आथिखालनि थासारिया ओरैबायदि जौगानाय आरो समजों खारफानो थाखाय गासैबो सुबुंफोरा गाव गावनि समखौल' होसोयो जेरैहाय ओ माइ गायनो बा आलि दाननो थाखाय जों रावनावबो ओरैनो थांनानै, ओ सावरि जानो हाला आरो आथिखालनि मुगायाव बिब्दिनो। ओ जुदि नोंथाङाबो माइ आबादनि सोमोन्दै माबाफोर, ओ मोनथियोब्ला आंनो फोरमायजागोन आरो नोंथां
आं माइ आबाद होनना बुङोब्ला नोंथाङा ओ दा बावैसो ओ बुंनाय बादिनो आरो नोंथाङा आ जोंनो ओ माइ आबादखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो नोंथां, ओ माइनिफ्रायनो जोङो माइनिफ्रायनो जोङो माइरं बा ओंखाम मोनजायो आरो नोंथां बिदिनो, ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माइ, ओ माइ जायनोब्ला जोङो गिबियावनो, माइज्लि ओ माइज्लिखौ जोंङो ओ सानथामसो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जोंङो ओ थिखांनानै जोङो बे ओ माइज्लिखौ जोङो। ओ फेनस्रानानै एसे लामस्रानानै लाइ बिलाइजों खोबना दोननाय जायो नों नोंथां जाहाथे जाहाथे बेयो बे माइ माइलिया। गाजा ओंखारनानै थायो आरो बिदिनो ओ बे बे, खौ जोङो। ओ सानसेसो बा साननै ओ फेेनस्लाना दोननानै जोङो। बेखौ ओ जेब्ला जोङो हालेवखांनानै हाखौ जोङो ओ गायनाय बा गायजानाय खालामनानै लानो हायो बेयावहाय जोङो बे खोथिया खोथियाखौ गिबियावनो फोग्रोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेब्ला खोथियाय खोथियाया बा मज्लि फोनानै जानाय खोथियाया ओ जोंहा जेब्ला माहासे बा माहासे बारनानै जोंहा खोथियाया गोलाव जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ ओ बिदि बिदिनो जोङो बे खोथियाखौ लावोब्ला जोङो बे दुब्लियाव एवनानै लानाय दुब्लियावहाय जोंहा ओ बे खोथियाखौ जोङो ओ माइ गायनाय जायो आरो नोंथां
अ ओ नोंथांनि औ नोंथांनिसिम आङो फंनैसो सोंथि जेरैहाय जोंहा माइ आबादखौथ' मावो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
बिदिनो जोंहा माइ आबाद मावनानै माबायदि मुलाम्फा जायो नोंथांङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ जोंङो ओ जोंहा न'आवनो थानाय ओ बा हाफोराव जोंङो माइ आबाद मावोब्ला ओ जोबोद खहा मोनो जेरैहाय जोंङो माइखौ गायाखांनानै जेब्ला ओ माइया मोनो अब्ला मोननानै जों बेखौ हानाय जायो ओ बे हानायावबो जो जोंङो ओ गोबां सुबुंफोर ओ हौवाफोरनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे ओ दानि ओ बिगियानगिरिफोराथ' जोंहा ओ मेसिन मेसि माइ हानो थाख खाय जोंहा मेसिन दिहुनन्नाय जादों नोंथां
औ
बे मेसिनजों जोंङो हाना लानाय जायो बेवहाय ओ हाना लाखांनानै जोंङो ओ सान्दुंङाव एसे फोरानस्रानानै जोंङो ओ बे माइखौ जोंङो ओ फाननो लांनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो फाननो लांनायनि अनगायैबो जोंङो ओ न'आवबो ओ लामनानै बा सानदुं गोसायाव होनानै साननै सान थाम लामनानै जों बेखौ सौनानै मेसिनाव सौनानै जोंङो ओ रं बा ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोंङो जे ब्ला माइखौ ओ फानो अब्ला जोंङो ओ गोबां रां खहाय मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो माइ फाननानै जोंङो बे मोननाय रांफोरजोंनो जोंङो जोंनि न'खर सालायनाय ओ खैफोदफोराव आरो बिदिनो ओ सोलोंथाइ लानायफोराव जोंखौ ओ गोबां हेल्प खालामो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो माइ आबादखौ गावबा गावनो ओ खालामनो हायोबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां जोंनो बुंनो थाङोब्ला जोङो माइ आबादनिफ्रायबो गोबां हहाय मोननो हायो आरो नोंथां औ ओ नोंथां ओ समाबो जाया नंङा जाबाय जोंना ओ नोंथांजों ओ माइ आबादनि बागै सावरायनो मोननानै गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां ओ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ